हेलौ नोंथां अ नोंथाङा माबोरै दं दा? अ दा माबासान्दि मा मावगासिनो?
आङो दासान्दै आबादफोर मावगासिनो दं।
अ नोंथाङा खोनानो मोनदों स्टुडिअबो दङ नो? अ स्टुडिअनि खामानिया दा माबोरै सोलिगासिनो दं?
स्टुडिअनि खामानिया दा हाबा हेलौ। ओ सोलियो माबा थोलिया
अ कास्टमार फैयोना गोबां मिउजिक बानायनो?
समाथ माब्लाबा फैयो माब्लाबा
औ दा ओरैनो रेटिंस बेसे सोलिगासिनो ओ मिउजिक सं बिदि लारिक्स टटेलि कमप्लिट मिउजिकआव?
बेनिखौथ रेटिंस खौथ दा से दशमिक नै
ओम प्राइसा प्राइसा होनदो।
दा बे बेसेनखौ होनदों दा बेस-बेस
उम। उम ओरै
दा ओरैनो गोदानसो नालाय
औ उम हम सेटआप सोना?
ओरैनो फिसा औ। फिसा बानायना दोनदों।
लासैनो आपग्रेड खालामगोन दा नोंथां?
औ लासैनो एसे मिथिजानायबो जाथोंसै।
उम
ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो दं?
आंबो बिदिनो केमेरा गोदान लादोंमोन। दा बिदिनो एलबाम सुटिं खालामो।
उम उम
उमदा सिजोनाव बहुद जायो आरो दा सिजेना एसे खम जानानै दं दै ज्लां ना। बिनिखायनो माइ गायनाय फोथाराव बेस्थ थायो मानसिफोरा दा बारा गोसो होआ इफोराव। ओंखायनो कास्टमारा एसे खम जायो आरो दाबायसायाव।
नोंथाङा इयुनाव मा जानो सानबावो?
नोंथाङा इयुनाव मा जानो सानबावो?
आंथ' बिदिनो गोबां बिजनेजनि खामानि मावनो सानो आरो बेनि बेजों लोगोसे। उम खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा जिबनाव माबायदिहाय दावबायलांगोन?
दावबायनो ओ दावबायनाया बिदिनो जिखिनि हायो बेखौनो मावलांसै समजों लोगोसे
नोंथांना नखराव साबेसे दं?
जोंना नखराव टटेलि साबा दं।
औ।
उम नोंसालाय
नोंथाङा जोंहा जोंहा सादजन दं गासै
औ सोर सोर दङ ओरैनो? आदा बाजै। फादार मादार मादार इदि।
आइ बाबा आदा सानै बाजै सासे नानि सासे ओमफ्राय आं गासैजों लोगो नांनानैहाय। सादजोन जायो गासै।
औ।
नोंथाङा मा मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो?
आंथ बिदिनो दावबायनानै मोजां मोनो। बिदिनो लोगो गोफोरजों थानानै। गोबां बाथ बाथ्रा सावरायला बाथ्रा सेयार खालामलायनानै मोजां मोनो।
नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा?
ओंखामखौथ रोंगौ आगोलाव आङो फरायनो थाहैदोंमोन दा बरमा होननायाव। बेयाव क्लासाव।
औ
बे खमायाव थांनायावनो जेनेबा आं बिजिसो थायोमोन ना।
औ
उम। बि माने रुम थायो रुम रुम थानायाव संना जानो गोनां जायो गावबागाव
औ
बावनो इदिनो संदाव सुंदाव रोंलांबाय आरो उम
नांथादों नोंनि रायलायनाया नेटवर्क प्रब्लेम जादों।
मोजां मोननायथ आगोल दंमोन दा गैथोला नोंथांनालाय?
आंना दासान्दि मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दा नोङो बबाव दं?